औ औ आच्सा नोंथांजों आं दा फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं दा नोंथांजों ओ समाव आंङो ए आइ नि बागै नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा आंनो बे समखौ होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन आं दा फ्रियैनो दंखायो
आदसा बिदिब्ला आं ए आइ नि सोमोन्दै आं जााखिनसे मिथियो आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों
नंगौ नोंगौ मोजांनि खोथा दे फोरमायदो अब्ला
दा जोङो दा जोङो ए आइ होनना बुङोबा जायखौ जोङो आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स होनना जोङो मिथिनाय जायो नङा जायखौ जों गोख्रै खामानि मावनो हानायखौ जों सिम्फोलै जोङो बुजिनो सानोबा दा ए आइ आ जोंनि बे जोंनि हादराव फैनाय फ्राय जायाखै आरोखि खिन्थु ए आइआ सिगांनिफ्रायनो हादरनि अनगा ए आइ आ माखासे सोलिबोबाय थाखानाय मोनसे बुस्थु आरोखि जायखौ जायफोरखौ जोङो दायो गोबां हादोरफ्राव जोङो दावबायनो थाङोबा जों नुयो जोङो बहाबा नोङो बेरायनो थाङोबा दानि जुगाव जोङो नुयो जे गुबुन हादराव गंसे गारि बे गारिखौ ए आइआनो गावनो सालायो आरो नोङो बुंनांगौल' जे अबाव थांगोन बेखौल' बुंनांगौ आरो दा गारिया नोङो गाखोनाल' थाबाय था गारिया गावनो
ओम
हारसिं लांगोन नों बेखौ बुंबानो बे गारिया गावनो पार्किंआव माबा गावनो लाखिहैयो आरोखि नोंथां दा बेल' नङा जोङो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर जोङो सपिं महलफोराव थाङोबा दानि जुगाव जोङो नुयो जे सिगांनि समाव मानसिया कास्टमार फैयोबा वेलकाम खालामो मानसिया खिन्थु खिन्थु जोङो दानि जुगाव नुयो बांसिननि जायगायाव जोङो रबार्टखौसो बा ए आइयनो वेलकाम खालामो आरो मानसिखौ बेफोरबायदिखौ जों नुयो आरो बैफोर गासिबो ए आइ नि खामानि गोजा आरो आरो बेल' नङा ए आइ होननानै बुङोबा जोङो मोनसे खामानिखौ जोङो ओरैनो एक घन्टा बा दुइ घन्टा खामानिखौ जोङो मावोबा प्रेक्टिकेलि मावोबा एक घन्टा बा गन्था लायो आरोना मोनसे खामानि मावब्ला खिन्थु जोङो बैफोर खामानिखौ ए आइ जों मावोबा जोङो एक सेकेण्ड बा दुइ सेकेण्डआवनो जोङो हायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
होनना बुङोबा माबा मोनसे नोङो मानिबा थाखाय नोङो पासपर्ट साइज बा फट' खौ नोङो फट' नांगौ जायोबा जोङो ए आइ आव बा कम्पिउटाराव थाङालासे नों गावनि मबाइलावनो नोङो ए आइ जों एडिट खालामनो हायो आरो जे नोङो माबायदि फटक नांगौ बा नोंनो माबायदि बेकग्राउन्डआव नोंनो माबायदि साइस नांगौ जों बेखौ जास्ट बुंनाल' होनांगौ आरो टपिकखौल' एसे बुं गौ अब्ला ए आइया गावनो हारसिंनो एक सेकेण्ड बा दुइ सेकेण्डआवनो जोङो बानायना हरो आरो आरो बेल' नङा जों सोरबा सासेया जुदि सा-बहाबा जायगायाव साख्रि मावदोंबा नोङो साख्रिनिफ्राय जुदि नों बिदि सुत लानोबा न'आव फैनो थिग नोङो आर'जलाइ दानि जुगावथ' नोङो साख्रि मावबाबो नु सुथि लामानो आर'जलाइ लेरनांगौ नङाम मोनोनदां दा जोङो आर'जलाइखौबो दानि जुगाव बेबायदि गावनि आखाइजों लिरलायनांला आरोखि जोङो जास्ट नोङो मानि थाखाय फुथ लागोन टपिकखौ जास्ट बुंना होबानो आइया गावनो लाइजामखौ लिरगोन आरो जास्ट नोङो फ्रि्ट आउटल'ड खालामना लानांगौ आरो बेबायदि खिन्थु ए आइ खौ बाहायनायफ्रा ओरैबायदिबो बाहायदों सोरबा गाज्रि खामानियावबो बाहायदों आरोखि
दा ओ बां बांसिनानो मोजां खामानियाव बाहायदों खिन्थु ए आइ खौ आंबो सानो आरोना जुदि ए आइखौ जोङो माहायाव बांद्राय बिदि इउस खालामबाय थायोबा सानसे समाव माखासे सुबुं एसे गावखौ एसे बादलायाव खोलैगोन नामा आं बिदि सानदों आरो मानो होनना बुङोबा नोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जुदि ए आइ जों मावोबा गावनि माखासे रोंगौथिया सानसे समाव गोमालांगोन नामा बैफोरबायदि सानो आरो मानो होनबा नोङो गावनि प्रेक्टिकेलि मावनाया गावखौनो एसे प्रिपेरेसन खालामनाय बायदि जाबाय थायो आरो गावखौनो एसे फोरों बिदि मोनबाय थायो आरो खिन्थु नोङो ए आइ जों मावबाय थायोबा सानसे समाव बे नोंनि रोंनाय खामानिफ्राव नों रोंगौथियाबो गोमालांगोन नामा आं बेबायदिखौ सानो आरो सम सम ए आइ ए आइ खौ जुदि जों बांद्राय इउस खालामबा आरो दा नोंथाङाबो ए आइ नि सोमोन्दै आंनो नोंथांनि मिथिनायखौ एसे फोरमायगोन होननानै आंबो नोंथांनाव आसा नोंथाङा दसे फोरमायलायदो
अब्ला नोंथाङा ए आइ नि सोमोन्दै दा माखासे सम होनानै आंनो बुंलांबाय थारैनो सैथो आरो आं मिथिना मोनबायदि ए आइआ माने जोंखौ बा जोंनि जिउ खुंनायाव माबायदि गुसुं समनि गेजेरावनो हेफाजाब होखो बा होलांबाय थागोन आं नोंथांनि मिथिनो मोनबाय दा नोंथांखौ आं मोजां मोनदों आं नोंथांनि सोंनाय खौनि फिसिनायखौ आं होनोसै नोंथां आं जा मिथियो बेखौ गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो। नोंथां औ दा ए आइ होनो जायखौ जों आं खोनादों नोंथाङानो एसे सिगाङावनो बुंनांखाबायदि इ आइ आ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव फैनाया बांद्राय गोबाव जायाखै। नाथाय मा बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो मा गुबुन हादराव ए आइआ सोलिबाय थाखानाय
औ औ नंगौ नोंथां
मोजां खामानिनि थाखाय बाहायजाखानाय थिग बेबायदिनो मा दा सम जाबाय बा सम समावहाय जोंनि जायगायावहाय बा जोंनि ओनसोलाव इ आइआ फैबाय माने जोंनि माने इ आइ फैनाय माने मा डेपलब जाबाय बा जोंबो जौगानो हाबाय बेखौ जों स साननांगोन नोंथां आंनि मिथिनाय बायदिब्ला आंनि बायदिब्ला ए आइ आ जोबोद मोजां बा जोङो ए आइ जों जोङो मोजां खामानियावहाय जों हेफाजाब होयो जोंखौ माने जोंखौ एसेल' गोबाव सम लायोब्ला बेखौ एसेल' समनि गेजेरावनो ए आइ या मावफुंना हायो आरो नोंथाङा एसे एसे आगोलाव बुंलांबाय जे एप्लिकेसन लिरनायाव जोङो गोबां सम लानोमोन नाथाय मा ए आइ आव बुंना होब्लानो बिनि साबजेक्टखौ आयदाखौ बुंना होब्लानो ए आइ आनो हारसिंयै लिरो नोंगौ थारैनो सैथो बे मोनसे जोंनि मा नि जायगायावहाय मा गुसुं समावनो मावना होबायना नोंथां? थिग बेबायदिनो बिनि अनगायैबो गोबां मानि सापस जोङो मोनसे जायगायाव थाङोबा दाबसे बे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो थाङोबा बे जायगाखौ जोङो मिथिया अब्ला जोङो ए आइ गैयै समाव मारै सोङोमोन होनबा जोङो बेखौ मानसिनि मानसि सोंबाय थायोमोन ना अब्ला बिसोरबो खिथानो रोङा बेबो खिथानो रोङा मा जेब्ला मानसि गैया अब्ला जों सोरनाव सोंनो थेवबो मा बेवहाय बेसेबां आन्दायनानै थांनांगौ गोनां जायोमोन जोङो नाथाय मा ए आइ आ जों माबायदियै हेफाजाब होयो होमबा बेनि बेलायावहाय जोङो रावखौबो मानसिबो नाङा आरो हाजारखि हाग्रा बंग्रा जाथों बा नोङो अरनबारियानो जाथों दैमा दैसायानो जाथों ए आइआ मा जोङो बेखौ सोंबानो जों दाबसे जायगायाव थांनो बिनि मुंखौ बुंबानो मा जोंखौहाय दोनलांगोन आरो जाय लामाया थांजाया बे खौ मानि लामा गैया होन्ना देखाय खागोन। बे मोनसे जोंनि आरोखि ना बे बिराद जोंनि थाखाय मोजां। आरो बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां जोंखौहाय लेखा फरायावनो सोलोंथाइयावबो ए आइ आ बिराद मोजां फोरोङो सापस आङो बर'नि बुंबाय आङो आं हिन्दी बुंनो रोङा आं बेखौ बर'आव बुंबाय माने बेखौ ट्रेन्सलेट खालामगोन बियो बेखौ ट्रेन्सलेट खालामना हो इंलिसाव माने बियो इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालामना होगोना आइ डन्ट न' हिन्दी बिदि होननानै आरो बे आइ डन्ट न' हिन्दीखौ चाइनिस लेंगुवेजाव ट्रेन्सलेट खालामनो थिनबा बे खालामना होगोन माने बयखौ बयनिबो भाषाखौ मा बियो जोंखौ फोरमायना होगोनदि बा जोंखौ फोरोंगोन बे आं जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव आरो जोंनि नि थाखाय नांगौ ए आइ खौ नाथाय मा गाज्रि बेलाया बेनोजे ए आइ खौ जों मोजां थाखाय दिहुनदों नाथाय मा खायसे मानसि सुबुंफोरा मिथिया जे ए आइ खौ जोङो मानि माखासे फट' इदिट खालामनानै माखासे गाज्रि गाज्रि पिक्सार इदिट खालामनानै बेखौ जोङो हगारदों बे बियो मा जोंनि मानसिनि थाखायनो जादों बा जों मानसि हारिनि थाखायनो जादों। ए आइ आदि बिदि खालामनो खालामथों बा बिदि गाज्रिनि थाखाय दिहुनाखै मोजांनि थाखाय दिहुुनदों। बेखौ जों मानसिफ्रासो मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै नोंथां बा जोङो औ दा जोङो बेफोरखौ मा बिसोर बिथांमोनखौ जोङो बुजायनांगोन बा ए आइ खौ बिदि बाहायनो नाङा बिदि बाहायोब्ला मा जोंनिनो खहा माखासे जों मिथियै सुबुंफोरखौसो जों मिथिहोनांगोन जे ए आइ जोंनि थाखाय माबायदि खामानि मोजां मावगासिनो बेखौसो जों मिथिहोनांगोन दा बिनि दारै नोंसोर बिदि खामानि मोजां मावग्रा ए आइ खौ गाज्रि खालामनो बदनाम होनो मोना जों बेखौ बादा होनांगोन बेखौ बादा होनाया मा जोंनि बिबान नोंथां जोंनो नांगौ ए आइ खौ मानो नाङा होननो मानो होननानै बुङोब्ला मा ए आइ आ जोंनि सुबुंनि थांना थानायावहाय जोंनि संसाराव बिसिबां जोंखौ हेफाजाब होदों जोंनि माखासे ओ माखासे खामानिखौ बियो बेसेबां हेफाजाब होदों बा जोंखौहाय मानि गुसुं समनि गेजेरावनो खामानिखौ मावफुंना होदों बिनि थाखाय बेसेबां बाख खानायनांगोन बा जोंनो नांगोन ना बेफोरबायदि माबाखौ ए आइ खौ दा आंनि मिथिनायाव बेनो नोंथां दा जोंनाथ' रायलायबाबो बुंबाबो जोबखाया दा बेफोरखौ रायलायनांगौ बुंनानै फोजोबनो हाया नों थां समनिबो आंखाल नोंथां दा नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय माखासे समावहाय नोंथाङा आंनो फोरमायबाय दि ए आइनि सम सोमोन्दै आंबो मिथिना मोनबायदि ए आइआ जोंजों माबायदि सापर्ट खालामो बा मानसिनि सुबुंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि बेनि सोमोन्दै आं मिथि ननो मोनबाय नोंथां दा बिनि दादै आं नोंथांखौ जोबोद जोबोद गोजोननाय हामलायबाय। दा जोंना समनिबा आंखाल नोंथां। जोङो उननि आयदायावहाय जोङो मोजां लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय। नोंथाङा मा बुङो?
औ नोंथां औ नोंथांखौबो बे समखिनिखौ आंजों सावरायनो थांनो आङो साबायखरबावबाय नोंथां मानो होनबा ए आइ ए आइ होनना बुङोबा जों गोबां गोख्रैथिनि खामानि मावनो हायो जों बे खोथाखौ नोंथांनिफ्राय आङो ओ माखासे बा थ्रा मिन्थियैफोरखौ नोंथांनिफ्रायबो आङो मिथिनानै नोंथांखौ आङो रोजा रोजा सान नोंथां औ दे जोंदा जोंना समाबो जों उननि फारियाव लोगो मोनलायफिनसिगोन।
नंगौ नोथां नंगौ
दे होमबा नोंथां।
औ नोंथां दे।